लाथा
हेल'
अ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ना हमनो थांनाय एबा मा रोखोमै बर'फोरा गोदो ना हमोमोन एबा दा ना माबायसा हमो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा ना नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमै नाफोरखौ हमनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ फोरमायजागोन नोंथां ना हमनाय होनोबाथ' बे जोंनिनो गोदोनि नेममोन मोनसे जोंनि आबै आबौआथ' गोदो बिराद ना खांख्राइ हमना जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
दा बेबादिनो दिनैनि दिनाव जों ना हमनायाथ' दाबो दङ थिग बेबादिनो जोंनि नै ओनसोलाव जिथु ना हमनाय होननानै बुङोब्ला नाखौ जोङो मोननै जायगायाव हमनाय जायो जेरैहाय दुब्लि फोथार आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा दैमा दा दैमानि ना होनना बुङोबा जोंहा ए जोंनि नैबे बर' सुबुङा ओ गावनि आखाइजों हेबनाय जेरै जेखाइ खबाय आरो लेंगाय बेफोरजोंनो माने नाखौ गुरनाय जायो। एक औ दा थिग बेबादिनो आरो जोंहा दंबावो दुब्लियाव ना हमनायनि बागै बुङोब्ला सेन आरो खखा जेखौ जोंनि बर' सुबुङा गावनि आखाइजोंनो औवाजों दाननानै हेबनाय सेन खखा बेजोंबो हमनाय जायो आरो लोगोसेनो ओ बेयाव जोंहा मोनसे जिथु जाम्फै जायो जेराव दै जमा जाना थानाय बा जेराव फिसा हाखर फुख्रि जाना थानाय थायो बेफोरावबो जों आखाइजोंनो ओ सारनानै हमनायखौबो जों नुयो
नंगौ नोंथां थारैनो
दा आङो नोंथांनाव बेखौ सोंनो सानदों जे दा नैबे नोंथांनि गामियाव मा मा रोखोमनि ना मोनो नोंथाङा ओ नानि मुंफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा आरो माबायदि जायगायाव माबायदि ना मोनो बेखौ नोंथाङ खोन्थानो हागोन नामा
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनायबायदिनो ओ गोबाङैनो नाफोरखौ हमनानै जानायखौ नुनो मोनो जोङो ना बुङोब्लाथ' नोंथाङा जेनेबा सेन खखा बायदिफोर सानानै जानायखौ बुंदों जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो दै गोल्लैनाय जायगाफोराव जोङो खखाखौ सानाय दोननाय नुनो मोनो आरो बै माइ दुब्लि गेजेर गेजेर जेराव जोंनिया आलि दोनो बै आलि होनाय जायगायाव जोङो सेनफोरखौ सानानै ना ओ ना हमनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंनि जायगायाव नाफोरनि मुंखौ मख'नोबा जोङो मख'नो हागोन जेनेबा सिंगि ना, मागुर ना बेनि अनगायैबो सेंना गोरि ना, ना थुरना, फिथिख्रि बोथिया ना बेबायदिनो गोबां खल ना बेखौ जोङो सेंना एबा गोरि ना रोखम नुयो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोनो लोगोसे जोङो खुसिया खुसियाखौबोस' जोङो नाखौनो बुङो बे फिसाखौबो जोङो औ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो मोनो बैफोर नाफोरा जोंनिया जोङो आखाइजोंबो हमनानै मोनो। जि जायगायाव औ जेराव जों हमना लाबाय जोङो मोनसे जायगा जि दुब्लि फोथारफोराव नोंथाङा बुंबाय दुब्लि फोथारफोराव जेब्ला दैया रानज्रबनो हमो अब्लाथाय जोङो आखाइजोंबो बैयाव थांनानै दांग्रोमहैनो हायो। आरो जोङो सें ना, गोरै ना फिथिख्रि नाफोरखौ जोङो मोननो हायो। लोगोसे आरोबाव जोङो हिन्जाव हिन्जावफोरखौ जों आइजोफोरखौ नुनो मोनो ओ जेखाइ लानानै ना गुरनाय बै जेखाइ लानानै बै जायगा दुब्लिफोराव जेराव जोंनिया दै जमा जानानै थायो बैफोर जायगायाव जोङो जेखाइजों ना गुरनायखौ नुनो मोनो। आरो ना गुरनायाव बिदिनो सें ना, गोरि ना, बोथिया ना बेफोरखौ जोङो गोबाङैनो मोननायखौ नुनो मोनो। आरो नाखौ लानो थाखाय जोङो खबाय खौबो बाहायनाय जायो आरो बैफोर जेखाइ एबा खबाय बेफोरखौ जोङो बर'नि न'खरावनो बिदिनो बोराय बुरै एबा जोङो जायफोरा बेफोरखौ हनायनि गुन दङ- बेफोरो हनानै बे- बेखौ फाननायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया न'आवनो हनानै बेखौ बै जायगायाव ना गुरनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो नोंथाङा बुंबाय दैमा फोरावबो जोंनिया नाखौ मोनो बेबायदिनो दैमाफोरावबो जेब्ला दैमानि दैया फैयो माखासे फैबाय अब्ला बेनि गुबुन सानाव जोंनिया दैया राननो हमो। रानबाथाय जोङो बै जायगायाव बो थांनानै नाखौ जोङो दांग्रोमहयो एबा जेखाइफोरजोंबो जोङो बालाफोरखौ हयोबाथाय बे जायगायाव बोथिया ना थुरि ना बालासिया ना बायदि नाफोरखौ मोननो थाङो नोंथां। औ नोंथां। नोंथांनि जायगायाव नाफोरखौ मा रोखोमै हमो आरो मा मा नाफोरखौ मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ना हमनायनि बेलायाव होनबा सिगाङावबोथ' आं बुंबाय दा नैबे ना हमनायनि बेलायाव जोंहा मोनसे दंबावो जायखौ जोंनि नैबे बर' ओनसोलावल' नङा गुबुन जायगायावबो जों जेरै जोंहा आसास्रा होनना बुङो जेरै जोंहा लाइलन खुन्दुंजों हेबनाय जिथु लहानि जिथु गुलि होनाय आस्रा जे होनना बुङो।
नंगौ नोंथां।
सारनायखौ नुयो आरो जोंहा मोनसे गोदोनि नेम बादि मोनसे बेखौ ओरैनो जोंनि नैबे ओनसोलाव फलान होनना बुङो जेराव जों नाखौ जोबथेनानै हरनि गेजेराव थांनानै दुब्लि फोथाराव जोबथेनानै बे नाखौ हमहरनायखौबो जों नुयो आरो जोंहा बेयाव मोनसे खखा आरो सन्थ' दङआनो बेनि अनगायै जायखौ होनना बुङो जों खाखि बै खाखिखौबो सानायखौ जों नुयो। दा बेबायदिनो औ। बेबदिनो खाखियाव होनना बुङोबा जोंहा बांसिनै खाखियाव नांनाय ना होनना बुङोबा जोंहा गोरि नाखौ मिथियो बांसिन बे गोरि नाया माने खाखियाव नांनो गोरलैयो आरो मानेखि बे आरो बे खाखिखौ बे गोरिनि नानि थाखायनो बांसिनानाय बानायनाय जायो आरो गोरि आरो सिंनि थाखाय
नोंथाङा दि खाखि बुंबाय बेखौ म माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? खााखि होननायखौ
खाखिया जाहैबाय मोनसे ओ औवाजोंनो बानायनाय जिथु ओ जि मोखां ना फैनाय बा जोंहा दै बोहैनायनि सिगाङाव सानाय मोखां मोनसे गुवार थायो बेयाव ओमफ्राय बेनि उनथिंजाय माने जोंहा फिसा जाबोयो मोखांजों गुवार आरो उनथिंजाय फिसा जाबोयो जाहाथे उनथिंजाय नाया फैनानै ग्रोब उनथिंजाय हाबनानै नांथाबफैयो बे बे रोखोमनि खाखिखौ बानायनाय जायो। बे दुलुर रोखोमनि जायो। बेनिफ्राय ओ जोंहाथ' खखायाथ' बे मोनसे खुगाखौ ओ बे मोनसे गोलाव महरनि जायो खखाया आरो बेयाव जोंहा फिसा फिसा खाथि जिरनाय जायो जेरै जोंहा दैया जमा जाना थाया दैहा दैया बेयाव गलाङो आरो नाया नां थाना थायो बेनि थाखाय जोङो खखाखौ खाथि फिसा फिसा बानायनानै दै गलांनायनि हिसाबै जों बेखौ ओ खुन्दुं लाइलन दिरुंजों हेबनाय जायो आरो बे खखाखौ दा थिग बेबादिनो औ। सेनाबो बेबायदिनो जोङो मोनसे सेनखौ मोननै गरं सिंजोंहाय उदैजोंसाय मोननै ना हाबनायनि मोनसे लामा थायो आरो जोंहा बे सना ना दिहुननाया एक्सट्रा जायो आरो जोंहा जयै जों जाय औ। नाखौ जों जेब्ला सोरांनां नायना लायगोन बा बाल्थिंआव लकबगोन बिनि थाखाय मोनसे लामा थायो सन्ना आरो ना हाबग्राया एक्सट्रा लामा थायो बे सेनना। दा थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंदो जे जोंनाव माबायदि रोखोमनि ना मोनो होननानै दा थिग बेबादिनो जेरैहाय सिंग्रा ना ओ बैथिया ना आरो फिथिख्रि ना आरो गोरि सें आरो बेजोंहाय जोंहा थुरि नाबो नाङो आरो बालाखद्र होनना बुङो जों जों जायखौ आरो थिग बेबादिनो जोंहा बेबो नाजों लोगोसे थाफानाय जों बेखौबो ना गुरनायावनो मोनो जेन खखा सानायावनो मोनो जों जायखौ बुङो जे खांख्राय बे खांख्रायखौबो जों मोनफायो। थिग बेबायदिनो जोङो मावा फिसा मावा गोदोरबो थायो थिग बेबादिनो बामिनाबो थायो जोंहा बेबादिनो बे रोखोमनि नाखौ जों मोननो हायो आरो जोंनि नैबे ओनसोलाव दैमा एबा फोथाराव बेखिनि नाखौ जोंहा मोनो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथांजों नोंथांनिफ्राय जितु बे ना सानायनि बागै गोबां खोथा मिथिना मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय बेखिनिखौ मिथिना गोजोननाय थाबाय जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। आसा खालामो आं नोंथांजों उननि समावहाय बेबायदिनो गोबां खोथा सावरायनो मोनफिनगोनखौ।
नोंगौ नोंथां थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला लाखिथनोसै नोंथां